औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दं।
ओ आङो दा ओ सानजौफुनि ओंखाम जाखांनानै लांगोनायाव जिरायनानै दङ खोनादोंना नोंथां औ औ। औ ओरैनो दंथ'यो।
दा नोंथाङा ओरैनो दंथ'योबा जों मोनसे टपिकनि सायाव एसे रायज्लायनो सानदोंमोन आरो।
अ रायज्लायजागोन दे नोंथां।
औ जों जेनेबा। गय फाथैनि सोमोन्दै एसे रायलायनि आरोना।
औ औ औ जा जायो जागोन दे नोंथां।
औ। गय आरो फाथैआ मा बुस्थु।
मोनथिनायाथ' औ मोनथियो नोंथां गय आरो फाथैखौ।
औ। नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो नामा गय। औ।
गय। फाथै ओ गय फाथैआथ' आंनि मोनथिनायाव ओ गया जाग्रा मोनसे ओ फिथाइ आरो। आरो बेजों ओ जानायनि अन गायै बायदिसिना खामानि ओ रं बायदिसिना दिहुनाय। बेयावबो बाहायनायखौ आं नुनो मोनदों आरो आरो फाथै। बे फाथैयाबो जाग्रा मोनसे ओ बिलाइ आरो ओ जानायनि अनगायै बेखौबो । गुबुन गुबुन मुलि बायदिसिना खामानियाव बाहायो बेखौ। आङो मोनथिनो मोनदों आरो। दा नोंनि मोनथिनायाव गय आरो फाथैखौ जानायनि अनगायै मा मा खाम-खामानियाव बाहायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं एसे फोरमायनोसै आरोना गय आरो फाथैनि सोमोन्दै। ओ गया जाहैबाय मोनसे फांसे फिफांनि फिथाइ आरोना। जेनेबा गय फिफाङा जाहैबाय गोदौ
औ औ।
फिथाइया बेना ना, बेखौ जायो आरो बिनि फिथाइखौ बेखौ। बेखौनो होनो गय आरो फाथैआ जाहै बाय मोनसे मानलाग्रा, मानलाग्रा लाइफां। लाइफां होननांगोन आरो बेखौ ओ जेनेबा बेयो मालाय बा फोलेरखौ बांहैयो। थिग बेबादिनो गय आरो फाथैया गोबां खामानियाव
जानो उन्दै सनमान लानाय जेनेबा फुजा खालामनाय ओ बे फोरावबो जों गोबां खामानियाव बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। थिग बेबायदिनो आरो गयखौ गयजों माखासे गोबां जोंनि जाग्रा मु मुवा बेसाद बानायनाय जेरै पेकेट बानायनानै आ-आथिखालाव गयनिनो माखासे ओ जेनेबा गुटखा ना मा होनो बेखौ रजनिखनदा बायदि बायदि दिहुननायखौबो जों नुनो मोनो आरो। गय आरो फाथैनि बिहो जोङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा गयखौ माबोरै एसे गायनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै? गय आरो फाथैखौ।
अह अह अह अह। गयखौ गिबियाव फोरमायगोरसै आङो।
औ।
गयखौ जोङो ओ गिबियाव गय फुलिखौ गायनो थाखाय जोङो गिबियाव गय फिथाइनिफ्राय ओ बेखौ फुलि खालामगोरनांगौ जायो आरो। जोङो गयखौ फुलि खालामनो थाखाय जोङो गय फिथाइखौ फोमोनगोरनांगौ जायो मोजाङै राहोनानै। जेब्ला गय फिथाइया मोननानै रायो। अब्ला बेखौ जावैगोन जायगा मोनसे जायगा हा बे हायाव हाखौ हाग्रा दोननो मोना आरो बेखौ सननानै जावफ्लेगोरनांगौ। बिनिफाय जेब्ला जावफ्लेयो, अब्ला गय फिथाइखौ बिदिनो एसे गोजान गोजान आरो ओ हाफ मिटार हाफ मिटारसो एसे हाखौ एसे थ्राय थ्राय थ्राय एसे फबनानै लाइन लाइन लाइन होलांगोरनांगौ आरो ओमफाय गय-गयखौ बारा फब जोबनो नाङा आरो एसे नुस्रां होनांगौ बाराबो नुहोनो नाङा। नुहोयोब्ला बै गय फिथाइया सान्दुं नांनानै रानो आरो रानोब्ला ओ गाजा हरनो नागिरा। बेनिखायनो गय खौ बारा नुहोनो नाङा आरो हाखौ थ्राय थ्राय फबनांगौ। ओमफाय बेनिफाय जोङो बे गय बिगुरनि बिलाइ एबा थालिर बिलाइ बेफोरखौ बिनि सायाव जाब सिननानै होनांगौ आरो जेब्ला जों बिदि खालामखाङो अब्ला बिदिनो ओ
से मानसो ओ बिनि उनाव जोङो से दाननि उनाव जोङो बिनिफ्राय। ओ गाजा हरनायखौ नुनो मोनो आरो जेब्ला गाजा हरो गाजा हरखाङोब्ला। जोङो बे खोबनाय गय बिगुरखौ बोखारनानै गारनांगौ आरो। बिनिफ्राय जोङो ओ से दानसोनि उनाव जोङो बेखौ गुबुन मोनसे जायगायाव मोजां। ओङै ओ ख'नानै गायस्लायफिननांगौ आरो फारि फारि फारिनो जेब्ला बिदि गायस्लाय। फेरो गायस्लयफिनखांनानै बियो बिलाइया गांथाम गांब्रै जानानै एसे गोजौ जा। जायोब्ला जों आरो बेखौ खनसेबाव गायस्लायफिननांगौ आरो फारि फारि बिदिनो लाइन लाइननो जेब्ला बेखौ गाय ओ गायस्लायफिनखांबाय अब्ला जोङो से बोसोरसोनि थाखाय बेखौ दोनथ'नांगौ आरो जेब्ला से बोसोर सोरसो जायो अब्ला जोङो बि खौ उम जेन'बा बे गय बिफांनि फुलि बेखौ जोङो ओ फिथाइ मोननो एबा फालांगिनि थाखाय गुबुन मोनसे जायगायाव ओ सिर'सेथायै गाय गायथायनो हायो बिदिनो जोङो गय बिफांखौ फुलि खालामनानै गायनाय जायो आरो जायो आरो बेनिफ्राय जोङो फाथै। फाथैखौबो जोङो ओ गि गायनो थाखाय जोङो बे फाथैनि फाथैआथ' मानलाग्रा हारि ना बे मानलागा दालायाव बेना रोदा एसे नुजाजोबनाय थाखाय नालाय ओ बेखौ जोङो बस। थ'नानै लानानै जोङो। हायाव मोजाङै जावफ्लेनाय ओ हासार होनानै दै होनानै बेखौ फबनानै नै मोनसे ओ बिफां गय बिफां एबा थाइजौ बिफां बबेबा बिफांनि गुदियाव जों बेखौ गायनानै होनो हायो आरो ओमफ्राय बेखौ खाबथानानै होनांगौ बिनिफ्राय बियो ओ से दानसो नि उनाव बियो गावनो गोरलै बिलाइ खिलिहरफिनो आरो जों बेनि। फ्राय गय बिफां एबा दस्रा बिफांनि अनगायैबो जोङो ओ बिफां गैयालासेनो नो गुबुन मोनसे जायगायाव जेनेबा दंफांनि बा औवा ओ जानला होनानैबो जोङो फाथैखौ गायनो हायो आरो ओ दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनो लुबैदों जेनेबा जोंनि बे सावरायनाय गय आरो फाथै। ओ बे गय आरो फाथैखौ जोङो जेनेबा जोंनि बर'फोरा जेनेबा बे गय आरो फाथै फालांगि मावनानै जेन'बा थांनानै थानायनि राहा हिसाबै ओ फालांगि जेनेबा बे फालांगिखौ मावनो हायो नामा नोंथाङा बेनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथाङा जेरै सोंदों बे मोनसे मोजां सोंथि ओ नोंथाङा जेरै ओ गय गायनाय आरो गय आरो भागौ गायनायनि बाथ्रा बुंलांबाय थिग बेबायदिनो जोंनि बर' मानसिफोर ओ सुबुं मा खालामनो हायो गावबा गावनि न'आव मा खालामनो हायो बेखौ ओ जेनेबा बेसेबां हा दङ आथिखालाव माने गय आरो। फाथैनि दामा गोबां जाबाय माने
औ औ
औ बिनिखायनो जों मा खालामनांगौ गय आरो फाथैखौ जों गावबा गावनि न'खराव गायनानै लानांगौ आरो। मा जायो गायनानै लायोबा मा जाहैबाय जोङो ओमफ्राय बेखौ जोङो जेनेबा जेब्ला फिथाइ थायोना फिथाइया फिथाइ थायोब्ला बेखौ हाननानै जों मा खालामो ओ गुबुन लांग्रा सासे बेफारि होनगोना आरो बेखौ
औ औ औ औ औ
फानहरनो हायो आरो फानहरब्ला माने जों ओ आथिखालाव माने ओ हमनानै लादो ओ से कि जि गयनि बेसेना ओ थामजि थामजि रांबा जेनेबा गोबां बिदिनो फांसे दंफांआवनो गोबां कि जि गासिबो गय फिथायखौ ओ गय फांखौ गायनानै मा खालामनांगौ गय बागान खालामनो नाजानांगौ आरो ना। थिग बेबायदिनो फाथैखौबो बे गयजों लोगोसे जों मा खालामनो हायो गय बिफां गुदि गुदि गासिबो बेफोराव गायोबा मा जायो ए बेखौ जों गायनानै जों बे गय बिफाङावनो लोगोसे मानला होननानै ओ जों बिनि बिलाइखौ खानानै फाननो हायो आरो।
औ औ।
दिनो बेखौ फाननानै जों गावबा गावनि न'खर सुंथानायाव ओ रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव। जोंनि ओनसोलाव गोबां गुवार गुवार बिदिनो मा खालामो आथिखालाव ओ गय बागान खालामनायखौ जों नुसै सै आरो माने माखासे सुबुंफ्रा जाय जेराव माइ गायनाय माइ जालिया दै दै थाया। जायगा खालामनो गय बागान खालामनाय जों नुसै आरोना। नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा गय गय आरो मा मा खामानियाव बाहायो एसे फोरमायनाय हागोन?
दा बिदिब्ला आङो नोंथां सोंनाय बायदिनो फोरमायनोसै गय आरो फाथैखौ ओ खामानि नियाव बाहायनायनि सोमोन्दै ओ जेनेब्ला जोङो
औ
गय गयाथ' फिफांनि मोनसे फिथाइ ओ गय फिथाइ बे गय गय फिथाइखौ दहाय नोंथाङाथ' फोरमायलांखाबाय जेन'बा जोङो मान होनाय एबा माबानाय बेयावबो जों बाहायनो हायो ओ बिनिफ्राय जोङो गय फिथाइ ब बे गय फिथाइखौ जोङो ओ जेनेबा ओ ओंखाम जाखांनानै मानसिफ्रा खुगाखौ बोरैबा एसे सुखुवा सुखुवा मोनोब ब्ला ना बेदरफोर जानानै सुखुवा सुखुवा मोनोब्ला बेखौ जोङो जाय-जायो आरो बे जानायाव जानाय बे खामानियाव बाहायो। बेनिफ्राय जोङो गयखौ जेनेबा गुबुन गुबुन जेनेबा दारिमिन इन्डास्ट्रि फ्राव जोङो ओ गयनिफ्राय जेनेबा रं दि दिहुननाय ओ न'नि खालार बबेबा मानिबा लेखानि खालार बेफोर बेफोराव गय फिथाइखौ बाहायनाय बेखौ आङो मिन्थिनो मोननाय जादों आरो। गयनिफ्राय ओमफाय बिनिफ्राय जोङो ओ फाथै फाथैखौ जोङो ओ बिदिनो नोंथाङा दहायथ' फोरमायखादों जेन'बा सोरखौबा मान बावनाय एबा मान होनाय एबा फुजा होनाय बेयाव बाहायनाय जायो बिनिफ्राय जोङो बिनि अनगायैबो ओ फाथैखौ जोङो गयजों ज' लगायनानै जेनेबा जानाय बे जानायावबो फाथै खौ बाहायो आरो ओ बेनिफ्राय जोङो फाथैखौथ' ओ बुंखाबाय दहायो नोंसिनि ओनसोलावथ' ओ न'खर सुंथानाय राहा बेयावबो फालांगि खालामनानै ए बाहायनो हायो आरो फाथैखौबो बिनिफ्राय आंनो मोनसे थिनायाव फाथैनिफ्राय मोनसे मुलि देहानि मनि मानिबा बेरामनि मुलि हिसाबैबो बाहायो होननानै आङो खोनानो मोनदों आरो।
औ। होमबा नोंथां जों गय आरो फाथैनि सोमोन्दै रायलायनानै नोंथांजों गोजोननाय मोनबाय होमबा जों इसेआवनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां? ओं दे
ओ जागोन जागोन दे नोंथां।